औ नोंथां खुलुमबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनोसो हरदोंमोन आरोना। औ सावरायजागोन नोंथां। ओ दे नोंथांआ एसे दिनैनि गुबै रायलायनो गोनां बाथ्राया जाबाय मागो दमासि आरो बैसागुनि बागै रायलायगोन जों। नोंथाङासो नोंथाङाथ' मागो दमासि आरो बैसागु नुफेरखाबाय जानांगौ ना?
औ।
दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा मागो दमासियाव जेनेबा नोंसोरनिथिं मा मा जायो लोङो माबायदि
फालियो आरोना। औ जागोन नोंथां। आङो जाखिनि मोन्थिगौ बेखौहाय फोरमायना होनोसै अब्ला।
औ नोंगौ दे।
औ जोंनिखिहाय मागोआव मागो होननानै बुङोब्लाथ'। खोनादोंना नोंथां? माग-मागो होननानै बुङोब्ला
औ औ नोंगौ नोंथां। औ औ।
औ।
ओ मागोआव गिबियावनो औ फिथा जायो।
औ गिबियावनो जोङो
औ औ औ औ औ।
खोनादोंना?
औ‌ खोनादों।
औ अखानायैहाय बेलागुरु सावो बेनि उनावहाय जोङो ओ फिथा फिथा सावो इखालिनो फुङाव फिथा सावनानैहाय जोङो जायो आरोना
औ औ
औ
नोंथां नोंथांमोननिखि माबोरैहाय फालियो एसे फोरमायनानै होलाय। बिदिनो जेनेबा फार्स्टखालि फिथा देबाय। सावबाय बिनि उनाव‌ फिथाखौ माबोरै? देयो एसे फोरमायनानै होनि आङो माबोरै सावो जेनेबा
खोनायाखै
फिथाखौ माब्रै सावो जेनेबा एसे फोरमायनानै होनि
अ जागोन दे औ
फिथा खौ जेनेबा माबे मोनसे फिथाखौ माबे मोनसे फिथानि बागै साव खोनथानांगौ नोंथांनो औ फिथायाथ अनेक दोङोना जेरैहाय ओ एन्थाब फिथा आरो लावदुम फिथा थावनि फिथा औ दे बा नोंथाङा लावदुम फिथानि बागैनो एसे
औ जागोन बिदिब्ला लावदुम फिथाखौ सावनो थाखाय जोंनो फिथा सावनो थाखायथ जोंनो गिबियावनो मा नांगोन अन अन नांगोन नङामोन नोंथां अन गुन्दै बेखौहाय जोङो माइरंनिफ्रायनो देनाय जायो बानायनाय जायो आरो गिबियावनो सोमना दोनना माइरंखौ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ देनाय जायो दिंखि एबा उवालावहाय देनाय जायो आरोना देनानैहाय बेखौ गुन्दै खालामनानै लाबाय बिनि बिनि उनावहाय जोङो
बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बेजों फिथा बानायनो थाखाय जोंनो माबा नांगोन ओ सिबिं सिबिं नांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ बेनिफ्राय बेखौहाय अन गुन्दै
दै बानायनानै लानानै सिबिंखौबो देनानै लानांगोन बेनि उनावहाय दैखौ सावनो थाखाय मोनसे जुदुबा खुरै
औ औ खुरै खायसे खायसे खुरैयाव
खायाव बानायो आरो खायसेया बेलेग बेदि थेथ्लानि गिलिबावबो बानायो आरो ना
लारि मोखाङ औ गावबाागाव आरो जाय जेरैहाय बानायो औ आं आं नुनाया माने जोंहा आर ना बिदि बानायो जेनेबा खुरैयाव
बेयावहाय
खुरैयावहाय ओ गंसे खुरैयावहाय बेयाव अन गुन्दैखौ गिबियावनो होबाय आरो ना एसेमान बांद्राय बुरजाबो नङा एसे होनानैहाय ओरै मोजां खालामनानैहाय आरो बेनि एसे मोजां आं ओरै गुवार खालामनानै माबानानै होनानै बेयावहाय माबाखौ सि सिबिंखो होनाय जायो आरोना सिबिंखौबो एसे होबाय बिनि उनावहाय आरो अन गुन्दैखौ होलायबाय आरो बिनि उनावहाय सिबिंखौ होलायबाय बिदिनो होनानैहाय ओ खुरैसे होनाय जायो आरोना। खुरैसे होनानैहाय बेखौ ओ जोदौ दैहु दैहुआवहाय जोङो ओ दै दै होनांगोन आरोना दै आ
फुदुंग्रोनांगोन आरो ना
औ दैखौ होनानै गुदुं उम बुहुत गुदुं
गुदुं बानायना लानांगोन आरो ना औ गोदो औ बेयाव दैखौ बांद्राय भुरथिबो लानाङा एसे खालि जानांगौ आरो दैसो औ
औ बे बिनिफ्राय गोबां गोदौ दैखौहाय गोबां गोदौ होनां नांगोन आरो गुदुंनो ओमफाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ जे बानायना लानाय खुरैयाव बानायना लानायखौहाय जोङो ओ हिस्रिजों औ हिस्रिजों ओरै मेरायनानैहाय ओरै ओ खोबनानै इयाव जिदौ
जिदौनि ओ दैहुनि मोखाङावहाय ओरै होनानै होनाय जायो आरो ना औ आरो बेयो बिदिनो दै गोदौनायनि खफ'जों
औ बिनि दै गोदौनायनि औ खफ'जोंनो बियो मोनलाङो आरो
मोनदांङो बिदिनो लावदुम फिथा बानायनाय जायो आरो औ नोंथाङा मिथिगौ नामा ओ एन्थाबखौ माबोरैहाय बानायो औ मिथियो। एलाय आं जाखिनि मिथियोबा जोंहानि न'आव जाबायदि सा सावो बेखौ आं खिन्थानोसै आरो ना मा जाबायदि बानायो औ जागोन एन्थाब फिथा बानायनोथ' जेनेबा माइरं लाग्रोयो माइरंखौ जेनेबा सोमनानै दोनग्रोयो नोंगौ सोमनानै बोखांबाय बो बोखांनानै एसे फोराननानै देग्लिनानै लायो आरोना गुन्दै बानायग्रोनानै लायो माबायाव थब मा बुङो बे खौ
अन गुन्दै
अन गुन्दै देग्लिग्राखौ मा बुङोमोनलाय नों दिख एबा उवालाव देग्लिनानै लाबाय गुन्दै बानायग्रोनानै लाबाय बेनि उनाव गुन्दै बानायनानै लाबाय लानानै बाव सावग्रा फाइला थायोना बेखौ अर' जानबाय
औ नंगौ
फायलाखौ जाननानै फार्स्टावनो माबाखौ मा होनो अन गुन्दैखौ सालिग्रोनानै लायो आरोना सालिग्रोनानै लाबाय लानानै बै मिस मिसखौ दोनबाय ओमफ्राय खर'खौ बै जा गथा गथा थायो बेखौ एक्सट्रा दोनो ओमफ्राय गुन्दै मिहिमिखौ एक्सट्रा दोनो आरो गुन्दै मेहि मेहिखौ एन्थाब फिथा सावनाय जायो जेरै फायलाखौ जानबाय फायलाखौ जाननायनि उनाव बेयाव अन गुन्दैखौ होबाय होनानै ओरै दाब्ला रुटि बायदि आखाइजों फेनस्राबाय बा माबाजों फेनस्राबाय सामसजों फेनस्राबाय बिदि बानायो आरोना बिनि उनाव बिनि सायाव माबाखौ होनानै होनो सिबिं खल होयो ना सिबिं होय ना मा होयो बेखौ होनानै लायो आरोना बेनि उनाव ओरै लासै लासै फाखायबोयो फाखायबोनानै औ फाखायबोन औ औ फाखायबोन बोखाङो आरोना मेरायनाय जायो औ मेरायनाय जायो फिथा संनाया
बिदिनो जाबाय आरोना एनथाब फिथा
बानाय खानाय एनथाब फिथाखौ आरो नोंथाङा भेलागुर बानायफेरबाय
औ बानायबाय बेयावहाय जोङो भेलागुरु होनोब्ला बेयावहाय जोङो ओ जिगाबनि गोनांथि जायो आरो औ नारा जिगाब बिदिनो बेनि उनावहाय ओ‌ औवानि औ नंगौ औवा गोथां औवा गोथांनि औवा गोथां गायनांगोन बेहाय बे गायनानै बिदिनो ओ मोनस्निसो गायनांगौ
औ औ जेसेब जेसेबांनो बुरजा होयो एसेबां बेसेबांनो मोजां जायो आर ना जेसेबांनो बुरजायो एसेबां‌। इसेबांनो बेरो आरोना औ बेनिफ्राय ओ‌
औवा गायनायनि उनाव बेवहाय सिङावहाय जिगाबखौ सोना होनाय जायो आरो जिगाब एबा नारा
औ जिगाब एबा नाराखौ सोना होयो सोना होयो औ बेनि उनाव सानि माथा एबा ओरै फायस्ला फायस्लासो गाय नालाय गनखौ औ सायाव ओरै ओरै माबाजों खाथ'नाय जायो आरो ना‌ गाव जिजों खाथ'बो जेनेबा जिगाब सोरबा नारा बा सोरबा दिरुंजों खाथाबो बांसिनानो माबाजों खाथाबो आरोना बै मा होनो अमर लाथानि इययो गिदिर गिदिर माबाया दिरुं बायदि जानानै थायो दे बियो, मान लाग्रा औ औ रोदा बायदि बेखौ बाहायो आरोना बांसिनानो? बेजों माथाखौ खाथाबबाय बेनि उनाव भेलागुरनि सायाव जिगाब जों थ'फि बायदि बानायनानै होयो आरोना? बांसिनानो समायना नुयो, बे होननानै बिनि उनाव मागो दमासि औ औ मागो दमासिनि फुङाव सावनाय जायो,
औ जदिना सावनायनि दिन बेखालिहाय फुङाव सावनाय जायो आरोना दुगैहाय माबा दुगैनानैहाय सावनाय जायो।
बा थावनि फिथाखौ माबोरै बानायो बेखौ एसे रायजब लायलायनिसै नामा? खानायाखै खोनादों, थावनि फिथाखोलै औ। ओं माब्रै सावो एसे रायज'बलायलायसै।
औ जागोन नोंथां।
नोंथाङा एसे फंनैसो बुंग्रोलायदो।
औ। थावनि फिथाखौ बोथोर सावनो थाखाय जोंनो अनखौनो नांगोन नङा होमा अन गुन्दैखौनो। बेखौहाय अन गुन्दैखौहाय बिदिनो देना लानानैहाय जमा मोनसे दोनग्रा आइजेंआव दोननानैहाय बेखौ ओ दै होनानै दैजों गलायनानै ओरै माबानाय जायो आरो बांद्राय- बांद्राय दैबो होनाङा एसे दै होनानै सिथुम जानाय बायदि।
ओम ओम।
बेफोरबायदिहाय दै होनांगोन आरो। से बांद्रायबो होजाया ओमफ्राय बिदिनो
औ बेवहाय सिनिबो होनाय जायो आरोना सिनि -सिनि एबा संख्र्रि जा होयो। बेखौहाय होनाय जायो होनानैहाय बेयाव मोजाङै मिक्स मोजाङै मिक्स खालामनानैहाय बेखौ सिथुमनाय जायो सिथुमनानै सिथुमना लानानैहाय ओ सारायाव जोङो थाव थावनि सङो नालाय।
औ औ। थावनि सम लांग औ बेनि उनाव जा लारु बानायदोंमोन बेखौ आखाइ फारनैदों नारसिबनानै एसे एसे दाब्ला दाब्ला बानायनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ बेनिफ्राय बेखौहाय ओ बिदि बानायना लानायखौहाय सारायाव होनानै होनाय जायो आरोना थावआव बे बेबायदिनो फिथा जायो आरो।
नोंथां समाबो एसे जाबायमोन जोंना। औ बिदिब्ला दे नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ नोंथांनिसिम। बो गोजोननाय थाबाय। उनफ्राव रायलाय लायसिगोन औ दे बिदिब्ला लाखिथ औ।